औ औ खोनादोंना? औ गोजान बेलासिनि गोजान बेलासि नोंथांनिसिम। नोथांनिसिमबो बेलासिनि गाहाम हामलायनाय बाउहरबाय नोंथां। औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
नै नोंथां
नोंथां आं आरैनो जिरायनानैसो दङ'। अ ओरैनो दंथ'योना होमबा? अह अ -अ ओ नों -नोंथांनाव आं माबा माबानि आबादनि मोनसे आबाद मानि मोनसे बिफां फुलि गायनाय एबा फिथाइ थाइजासिमाव मा मारै खालामनांगौ बिनि आदबखौसो सोंना खालामनाय जादोंमोनलै कल नोंथां अ बे बिफाङाथ' जोङो ओरैनो नुलाबायो थ' बयबो गायसावनाय बेयो दा आरो जोङो हाथायावबो बायनानै मोनजायो आरोना बेखौ जेनेबा थाइबानि खान्दिसे मोनजायो जेनेबा। औ औ बे बिफाङानो जाहैबाय गय आरो ना।
बाब नोंथां
उम उम दानि मार्केटआवथ' माने दामाथ' गोगोमानो एसे माने केजियावनो माबा होननाय खोनादों आङो मानो ओ फिफटिथ्रि एबा बाजिथाम बिसोरफोरजो थांदों होनदोंदां देग्लाय। उम फ्राय ओ आंनो माने फुलि खालामनायनि सोमोन्दै एबा थाइजासिमाव मा मा रै माबा मा मा हासार होनांगौ ना हासार होनाङा बिनि सायाव खोनथानो हो‌ खोन्थालांसै नामा नोंथां आङो औ औ जायो दे नोंथां खोन्थालांदो नोंथाङाबो आंनो खोन्थानांगोन दै नोंथाङाबोथ' सासे बा मोनसे बागाननि बिगोमालै। औ दे दे जायो खोनथा खोनथाजागोन नोंथां। बागानाथ' बांद्राय गिदिरबो बागान नङा आंनिया थां औ जागोन दे नोंथां दे आं खिन्थालांनोसै नोंथां। औ गिबियाव जोङो गय फुलि खालामनो थाखाय औ जोङो गय फिथाइखौ नांग्रोगोन औ औ नंगौ गय फिथाइखौ जोङो फुलि खालामनो थाखाय एसे गय फिथाइखौ मोजां मोजां बासिनानै लानांगोन एसे सेहेरा सेहेरा। औ औ औ नंगौ नोंथां। आरो नोंथाङा न'आवनो मोनसे ओ गय बिफां दंब्ला बिनि गोमोन गोमोन फिथाइखौ हाननानै ओ फुलि खालामनो हायो आरो औ औ औ नोंथाङा जुदि उम गोथाव गय दङब्ला न'आव औ। फिथाइखौ हाननानै औ फुलि खालामनो हायो ओ गिबियावनोसो फिथाइखौ हानदो हाननायनि उनाव।
नोंथाङा।
ओ गय फिथाइखौ गायनो थाखाय मोनसे जायगा नांगोन औ-औ जायगानि थाखाय नोंथाङा हाखौ मोजाङै एसे जायगाखौ साफा खालामनानै लाग्रोनांगोन आरो हाग्रा बंग्राखौ दानस्रांनानै। औ बे हाखौ जावग्लिनानै लानांगोन। औ जावग्लिखांनानै एसे गुरै खालामना लानांगोन आरो अ जावग्लिखांनायनि उनाव नोंथाङा जेब्ला गय फिथाइखौ हायाव गायो ओम नोंथाङा एसे। औ। लाइन-लाइन गायोबा मोजां जायो आरो नोंथाङा औ-औ-औ-औ जेनेबा जावखुनायनि उनाव मोजां जायो औ लाइन-लाइन नोंथाङा गय फिथाइखौ हायाव आराम थुुसो-थुसो। औ-औ। सोना होजोब नांआ बेफोर बै बिखुं नुजानाय गय फिथाइनि बिखुङा बा ससे खावसे नुजानाय आरो औ-औ-औ-औ खावसे नुजानाय खालामनांगोन। खावसे नुजानाय खालामनानै नोंथाङा बेसेबां बिबांखौ गायो औ आर'। मै गायजेननांगोन आरो औ गायखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ दाउ एबा बोरमा एबा मोसौफोरा ओम।
खहा खालामैनि थाखाय बा गासारिनि थाखाय दावादि हा जावग्लि।
औ-औ दैआव गाय गय गायनायाव दुनायखंजों खोबजोबनांगोन। बोराय बुंङोबाथ' मिथिखायो गयनि जि गाखं गोलैनाय बोराय गय गांखं बोरायनाय औ-औ-औ मोनथि बेखौ नोंथाङा खोबजोबनानै दोननांगोन आरो। बुजिबाय? औ-औऔ। गोसोखांना दोन। नोंथाङा ओरैनो गय गाजा देरनायखौ नायनो थाखाय नोंथाङा ओरैनो से दान एबा नै दान नेनांगोन। अखा एबा दै मोनोबाथाय थाब रज'यो आरो औ ओम बांद्राय दै नाङा दै नोंथां औ-औ-औ खम बिबांनि दै नांगौ दै मोनोबाथाय रज'यो जेब्ला खिलियो गाजा बेरो अब्ला नोंथाङा बेखौ मोजांयै जो। औ जेनेबा मोसौफोर फैयोब्ला बोरमाफोर फैयोब्ला नफोरा गेबजस्रायोब्ला बिनि थाखाय रैखा खालामनो थाखाय नोंथाङा बेखौ मुस्रिफोर सोंनानै दोननांगोन आरो जोबनायाव रोदा सुनायाव औ। बेक लाइत
गिदिर-गिदिर जायो नोंथां रोदा सुयो अब्ला बै नोंथाङा मुस्रिखौ बोखारनोबो हायो आरो दोननोबो हायो आरो।
औ बेनि उनाव नोंथाङा जेब्ला गया नै फुट बा थाम फुट जायो औ बेफोरखौ। गायस्लाय नांगोन आरो औ औ गायस्लायनांगोन गायस्लायबासो गया थाब थायो बिदिनो नोंथाङा गायस गायस्लायनो थाखाय गयखौ जाउखुनानै जावउखुनायाव हा लाफानांगोन नोंथाङा गयनि रोदाजों हा लाफानांगोन औ औ औ औ औ हा लाफानानै मोनसे जायगायाव गायहैनो थाखाय भिडनो आलड खालामना लाग्रोबाय औ
खुनायनि उनाव नोंथाङा बै हाखराव बै गय फुलि जावफुनायखौ हाखराव गायहैनांगोन हाखराव
औ औ औ
गावनि जि हा दङ बिजों हाजों बे गोदान हाखर जावनाय बिजों बिनि जि
ओम औ औ अब्ला दैया माबाया गया हनो फैनानै जायो औ
हारसिंनो थैलाङो बेनि थाखाय नोंथाङा हाखौ एसे थौलेयै होनना दोननानै गावनि रोदाखौ नुजाफिननांगोन आरो बिदिनो नोंथाङा गायदो गायनायनि उनाव मोनसे जायगायाव बेरा दुमनानै दोनबायना बेखौ
नालाय बिनि उनाव आरो नोंथाङा बेखौ बोसोरनैबा बोसोरनै होनोंनानै आरो गायस्लबावनांगोन औ जेसेनि गायस्लाय गया एसेन थैगोन औ गायस्लाय गायस्लनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ गायफिननानैबो दोन गोसोबा नोंथां फननोयो औ औ नोंथाङा मानो साननो नाङ सान न'आवनो गायनो साननायाथ' न'नो गायनो सानदोंआवनोयनो सानदों बिदिनोखौ ज गया ओ ओरैनो दाइन फुट बा गु फुट जाया बेखौ गायस्लायबाय था आरो औ दसोर गायस्लायनो गय माहनि अन्थायायनो औ औ बिदिनो आरो मावनाया आरो औ औ दा नोंथाङा होनो बे औ बि फोरमायना औ औ हागोन हागोन नोंथां माने औ औ माने लबार दिरुननायनि बागैना आथा दहुननायनि बागै औ औ औ दे बिदिबा मा होनो लबारखौथ' जोङो गायनानै पुलि खौथ जोंङो जानला मानला खालामनो हाया आरोना बेखौ जों बायनानैसो गायनांगौ जों बे फुलिखौ फुलिया माने जों न'आव ओरैनो बानायलाबायनाया जाया आरोना आथा ओंखारा मोनसे मा होनो बेवबो मोनसे मा होनो टेकनिक बैयदि दं आरोना बे तेकनिग जों मावा जों आथाखौ मोननो नागेरा गइ सुमामा मा होनो गइ फुलि खालामनायफोरबाय गइ आथ जों न' खालाम बानो जायो खिन्थु लाबारा जाया आरोना लबारा ओंखनो जों बाय गायनांगौ बिदिनो बायनानै गायनायनि उनाव जोङो नेनांगौ सइ साद बोसोर बिसोराखौ नेनांगौ आरो ना जोङो स्नि बोसोरखौ जों न नांगौ बे स्नि बोसोरनि उनाव जोङो मा होनो हाजेनोबा जोङो मा होनो मोनसे सिखा दंखायो बेहाय एक्सट्रानो मा होनो सिखाया जों जानला मोनला जों हाग्रा एवलाबायग्रा न'आव मैगं हालाबायग्रा बेबायदि सिखा नङ नङ आरोना बिनि सिखाया ए खेंखाय स्ताइलनि जायो आरो ना बोबानो मा होनो ओ बै बिगुरा जों गानाय बायदि जोङो लबारखौ जोङो जेनेबाथ' ओरैनो जोङो फुङाव हाबा मोजांसिन जायो आरोना नोंथां लबारखौ जोङो दा गरमनि बोथोरना गरमाव माने बांद्राय माने सानजौनानै हायोबा ओंखारा आरो मा होनो बांद्राय माबानानै मा होनो हानानै गोबाव दोनोबाबो लाथा खायो आरो बे बुस्थुआ। जोङो फुङावनो हागौमानि फुङाव जेनेबा नोङो बिफां नोंनि बागाना बारि बागाना गुवारबा नोङो मोनानि थिनथाफ्रावनो सिखारनानै हानांगोन आरो एसेबाथ' जों जेनेबा बिगानि बिगानै थाम बाथ' जोङो सयथाफ्राव सिखांनानै जों हानो हायो ओ सयथा स खहाजों हायोबा जों मोजांसिन जायो आरो नोना। जोङो फुङाव सिखारदो हा थांदो ओमफायो जों बे हानायनिबो मोनसे टेकनिक दङ लबार हानायनिबो बै लबाराव माने थांलाबायनानै जानला मोनला हालाबायनानै जाया आरोना जोङो ओ मा होनो मोनसे मोनसे जोङो मा होनो मा खालामनांगौ मोजां नायनानै हानांगौ आरोना जाहाथे बै बिखुं मा होनो बिगुरा माने दोलाथारा मानो होनोबा जोङो जों बे ल लबारनि आथा जाहैबाय जोङो बै बिफांनि माबायाव। नांबाथाय ओंखारा आरोना बारा ओ सा सायावसो हानांगौ मानो होनबा लबारा जोंनिया मा होनो बिगुरावसो थायो जों लासै लासै हाबाय हानायनि उनाव जोङो मा होनो मोनसे खथायाव जों सरगारनानै लानांगौ अ बेयाव सरगारनानै ओ लायो आरोना। जों फार्स्ट साजेननायाव जों गिबि हानायाव जोङो बेखौ जोङो मा होनो मोननो नागिरा आरोना जोङो बांद्राय ओंखारा बैयो लबार आथाया आरो नैथिखेब हाबा एसे ओंखारसै आरो थामथि खेब हाबा एसे बुरजा ओंखारसै आरो बिदिनो हाबाय थायोबा जोङो मा होनो ला एसे लासैनो बिबाङा बांलांनो हमो आरो ओ जोङो बेखौ मोनसे खथायाव दोननांगोन एबा आजावनानै लानांगोन जोङो बै हानायाव जाहैबा जोङो सिखाजों हायोबा जों बै बिगुरसिमल' हानांगौ बै मोदोम मोनहैजासे हानाङा। मोदोम मोनहैनाय हानाया माने बै बुस्थुआ मोदोम मोनहैबाथाय माने बिफाङा गाज्रि जायो आरो ना नैथि खेब हाफिनजाया जों जोङो गिबि खेब हानायाव जों खनसेनो जोङो बिफाङाव गाज्रि खालामबा जों बै बुस्थु लबारखौ जों मोननो नागिरा आरोना ओंखायनो जोङो सा बिगुरनि सा सा हानाया मोजां जागोन आरो बेखौ जों हानानै सरगारनानै बेखौ बिनि उनाव नै घन्टा एबा थाम घन्टानि उनाव जों बेखौ लायनोसै लायखांनायनि उनाव जोङो मोनसे ट्रि बेग ट्रे साहा दोनग्रा एबा लांग्रा बायदि ट्रे दङ बेयाव जोङो दोनफैनांगौ आरो। लाबोनानै खांगोदान मोनना लाबोनानै जोङो बेयाव दोनफैनांगौ नोङो बेसेबां लिटार होनो से लिटार नै लिटार थाम लिटार नोंनि गोसो आरोना बे रोजा खालामबा जोङो थाम लिटारफोर होनो हायो थाम लिटारसो होनानै जोङो बेयाव मा होनो मो से एसिद दं आरो। बेबो मा होनो बायनासो मोनो जों ओरैनोसो एसिदानो नंङा आरोना लबाराव होग्रा मोनसे एसिद दंखायो जों बिखौ बायनानै जोंङो दै लगायसै लि लिथारबायाव जोंङो बेसेबां बै एगस'ग्रामजों जोङो मा होनो दुइस' ग्राम सोनांगौ जायो आरो ना दैयाव लगायनांगौ एसिदखौ बेबायदिनो लगायनानै जोङो लासैनो बै थ्रियाव होनोसै जेनेबा जोङो लबारखौ जोङो थाम लिटार होयोबा दैखौ जोङो नै लिटार होनांगोन बिदि होनानै माने लासै आवलायनानै जोङो बेयाव दोननोसै बेदि दोनखांनायनि उनाव मा होनो ओ अखा नायै दानिया जोङो बेखौथ' जों आवायनानै लगायनानै दोनबाय जों अखा नायनानै आरो नानिया नानायनिबो फाला दङ नानायाव जोङो मा होनो मोनसे मेसिन दंखायो ना धाग्रा बेहा मोननै जि मा होनो ओ जातनि मेसिन दङ मोनसेया समान स्लिम खालामग्रा मोनसेया मा होनो मोनसेया आगर बायदि सिदा सिदा खालामो आरोना जोङो लांनानै बेयाव गिबियाव जोङो फार्स्टआव जोङो समान स्लिम स्लिम जों होग्रोनांगौ खननै खनथाम खनब्रैसो होनांगौ जों मा होनो ओ नायै नायै आरो बिनि उनाव मोनसेया जाहैबाय ओ मोनसे बै सिरा सिराजों माबा खालामनो हायो आरो ना बेबायदिनो नोंथां। औ।